हेल' नोंथां खोन औ खोनाबायना नोंथां। औ खोनादो नोंथां खोनादो औ औ। आ आतसा औ। जागायसै नै होमबा औ औ जागोन।
आदसा नै नोंथां जागायनो ना मा।
औ औ जागोन जागोन। जों दा औ जोंनि बर'फोरनि जानाय आदार बा मैगं मै ला ओंख्रि ओंख्रिफोर जोंनि बर'फोरनि जों बेफोरनि सायाव सावरायसै नङा मा नोंथां। औ औ औ। जोंनि बर'फोरनि जानाय आदार होनोब्ला मा जों जों बांसिन जोंनि बर'फ्रा माने हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौ जों गोदोनि फायनो जों बांसिन जाबोनायखौ जों नुदों जाहैबाय नङा होमबा नोंथां औ औ दा जों मोननाय मैगंफोरनि मादाव जों गोबां रोखोमनि जों मैगंखौनो जों बुंनांगोन नाथाय आरो जोंनि बर'फोरनि गिबि ओंख्रि होनोब्ला आरो बेलेगलायदों नोंथां औ जोंनि बर'फोरनि गिबि ओंख्रि बा गुदि ओंख्रि होनोबा जों अनला दाउ अनला एम्फौ जों बेखौ बुंनांगोन नङा होनोमबा नोंथां आरो बिनिफ्राय सबाय साम' सबाय दाउ आरो बिदिनो नारजि अम मा जों बेफोरखौ जोंनि बर'फोरनि जों गुबै ओं ख्रि होननानै जों बुंनांगोन आरोखि नोंथां औ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बर'फोराहा गोबां मानि हाग्रायाव मोननाय जों मैगं मैलाफोरखौ जों जायो
जेरै अलदर जेरै दिंखिया जेरै बिदि मा होनो बेखौ थास' मान्दे सिब्रु जों बायदि रोखोम जों ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर'फ्रा जायो आरोखि नोंथां।
औ
बिनि बेलायाव जों आं अनलाखौ एसे बुंग्रोसोन नोंथाङा आं माने आंनिफ्राय जा मोनथिगौ आरोखि बेखौहाय नोंथां औ अनला ओंख्रि संनोबा जोंनोथ' सिगां हाय अन गुन्दै नांग्रोगोन नंआ ओमबा नोंथां औ जाय अन गुन्दैखौ जों मोनसे माइरंनिफ्राय मोननो हायो। अन गुन्दै बानायनो थाखाय जों माइरंखौ जों सोमनानै दोंग्रोयो सिगांनो ओमफ्राय जेब्ला माइरंआ रुइयो। अब्लासो जों बिखौ मा खालामो ओ थफि गोनांफ्रा थफसियाव देयो उवाल गोनांफ्रा उवालाव देयो ना। थाय खायसे खाय गेदेराव होनायखौ जों बां दानि जुगाव जों नुनो मोनसै आरोखि। खि नोंथां नङा ओमबा औ। आरो बिनिफ्राय
मा खालामनोसै जेब्ला जों माजों जानो? अमाजो जानो ना दाउजों जानो ना एम फौजों जोन साफस जों एम्फौजों जानो अब्ला जों एम्फौखौ जों एवनानै मोजां लाग्रोयो नङाओमबा नोंथां जायखौ होनो ए एम्फौ लाथा औ जों बेखौ हाथायफ्राव लायनानै बा न'आव लाय नानै जों बेखौ एवसै बिनि उनाव खायसे खायसे बस' हास'योबो नङा ओम नोंथां औ औ खायसे खायसे ओैरैनो गद थायैनो होयो जों बेखौ एवनानै लाग्रोसै आमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो जों बे खौ दै गुदुं मोनसे लानानै इसे बेखौ माने दै गुदुंखौ जों फुदुंनानै बे मा होनो ओ मा खालामो जों ओ बै अन गुन्दैखौ जों होनाय जायो बेहाय औ औ औ बिनिफ्राय मा खालाम मो जों गोबां मस्ला मस्लि जायो ब बबे मस्लाखौ मोजां मोनो हालदै जिरामस्ला होनाय जायो। नोंथां नाथाय अन गुन्दैखौ जों खनसेनो हरनाय जाया मानो खनसेनो हरोबा लाथा जायो आरो। थां औ बिनिखायनो औ बिनि खायनो एफा एफा हरनानै होनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा जेब्ला मोनहां जायो एम्फौबोथ' एवनानै लाख खारोनालाय अब्ला जों एम्फौखौ हरनाय जायो आरोखि नोंथां एम्फौखौ हरनानै एसे गोदौ होबावनाय जायो जेब्ला गोदौखाङो एसे मोनसै बा मोनबायानो अब्ला जों गोबां रोखोमनि जेरै दुन्जिया गंगार दुन्जिया बायदि बेबायदि होदेरनानै होनाय जासै आरोखि नोंथां। औ आरो एसे खारैबो होनाय जायो खारै गैयैफ्रा सदा खारै होननानै होनब्लाथ' जों बिदिनो बेसर साबा बा माबा मोनसे जेरै थालिरनिफ्राय सावनानै मोननाय हांगार जों बेफोरखौ मा दैयाव सो हनानै जों रस बानायो जायखौ जों खारदै होननानै बुंनाय जायो। आरो थाउन सहरफ्राव खारदै गैयैफ्रा मा खालामो सदाफोरखौनो होनानै ओ होनाय जायो आरो। नोंथां औ औ बेबायदि रोखोमै जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। आरो लोगोसे मा आं हाग्रानिखौ इसे हानहरनानै होनाय जासै नोंथां ओ जेरै
जेरै थास' थास'खौ जों मोनबा बाहागोखौ जेरै जों जानो जायो जोंनि बर'फ्रा नोंथां औ जेरै थास' बि नि बिबार बिनिफ्राय थास' आथिं आरो थास'नि बेदर जै जायखौ जों थादुनबादि फिसा फिसा नु ङा होमबा औ बेखौ जों जायो औ औ। आमफाय औ बिनिफ्राय थास' बिसं थास' बिलाइ जों औ मोनबा बाहागोखौ जों जायो आरोखि नोंथां जों जोंनि ओनसोलाव औ औ औ दा थास' बिबार खौ बांसिनानो मा ओ अमाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो बा अमा गैयाबा बाबो ओरैनो इसे मैथा होनानै गोखैदब जानायनि जों बेफोरजों जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। नोंथां औ आरो थास' आथिं होनोबा मा खालामो थास' आथिंखौ बांसिन जानो मा ना फिसा फिसा ना गोरानफोरजों बा नाथुर जुनाय होनानै जों बेफोरजोंनो जा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि।
ए।
आरो थास' बिसं। औ जायखौ जों नाफाम होलायनानैबाबो जों जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरोखि नोंथां। आरो खायसे खायसे अमा जों जायो ना गोरानफोरजों जायो बिदिनो गाबा गाव मोजां मोननाय बेदरफोरजों नाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बरफोरा बबे बबे ओंख्रिखौ जायो आरो माब्रै जायो? नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे। दा आं होमबा बे हाग्रायाव मोननाय मैगंनिफायनो जागायजेनसै खोमा
औ औ नंगौ। औ औ। औ, औ, औ। ओ मा बिबार होनदों नोंथां?
जोङो बेखौ लेथ्रा होनो लेथ्रा।
आस्सा औ औ औ औ। औ।
बेयो माने ओरैबायदि गोथाव, बियो माने मोनसे माने बे बिनि फिथाइआबो जाजायो, बिबाराबो जाजायो, लोगोसेनो बिलाइ गोरलैयाबो जाजायो आरोखि।
औ औ औ औ।
आरो ओमफाय दा बे बिलाइखौ जोङो माने हाजोनिफ्राय लाबोनानै जोङो बेखौ माने अनलाफोरजों
अनलाफोरजों जायोबा बिराद मोजां जायो आरो जानो बि
ओमफाय लोगोसे बिनि फिथाइखौ नैबे दाथ' बिलाइ गोरलै जानायनि बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव बिबारखौ जानाय जायो आरो। बे बिबाराबो बेना ओरैबायदि गोथाव, माने बेदरफोरजों जायोबा
औ औ औ औ।
दा जोंथ' हाजोआव जानाय मैगं जोङो बेराद मोन
औ औ।
ओं जे
ओ जेरै जोङो थाराय मोनो। औ औ। थाराय औ। दिंखियाखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय। औ औ।
बिदिनो बिराद रोखोमनि मैगं मोनो आरोखि हाजोआव। खिन्थु
खिन्थु
माने बे जानाया सोरैबाय दि जायो माने अबेब
औ औ। औ नोंगौ।
माने माखासे मैगंखौ जोङो बोथोर बा बोथोरसो मोनजायो। बेनिखायनो जोंङो दा नै
औ औ। औ। औ औ। औ औ।
बे मैगंखौ जोङो सोबजोंबो जा नो हायो आरोखि। ओम ओमफाय माने नों बेदरजों जायोबा ओरैनोबो जाजायो।
औ, औ औ, औ नंगौ नंगौ नोंथां। आंना एख' जायाखै नोंथां।
औ बुंलांदो नोंथां।